हेलौ हेल' औ खोनादोंना औ खोनादोंना? औ दे बिदिब्ला जोंहा बर'फोरनि माइ आबादनि सायाव सावरायदों। खोनादों ना? बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि माइ आबादनि सायाव सावरायदोनि।
औ।
औ जोङो माइ बर'फोरनि माइ आबाद होनोब्ला जोङो बुंनो हायोदि बर'फोरनि बियो मोनसे ओ आंगो बा सिथाबनानै थानाय मोनसे आबाद। ओ। मानो होनोब्ला बर'फोरा माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै जानाय सुबुं एबा हारि। बर'फोरा बांसिन माइ आबादनि सायावनो सोनारो बिसोरो जेब्लायबो माइ आबादखौनो आसा खालामनानै गाव गावसोरनि जिउखौ खुंलाङो बय ओ बर'फोरनि बयनिबो न'खराव माइ आबाद मावनायखौ जेब्लाय बोनुयो जोङो माइ आबाद होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेखौ जोङो मोनथाम रोखोमै मावनायखौ नुनो मोनो एबा मोनथाम रोखोमनि माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै माइसालि माइ, बावा माइ आरो आसु माइ। बे मोनथाम रो खोमनि माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो गिबियाव आसु माइखौ मावग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव बावा माइखौ मावो आरो जोबथायाव माइसालि माइखौ मावनाय जायो। बावा माइखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि थाखाय मावो जेरै बोथोर गाज्रि एबा गायनो माइ गायनो हायै जायोब्ला दैब' जायगा बेफोरबायदि बे जायगा नोजोरखौ नोजोर होनानै बावा माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो मोननो हायो माइसालि माइ आरो आसु माइ बे मोननै आबादखौ बर'फोरा माइनाव होननानै फोथायो। आरो बेजों लोब लोब्बा लाखिनानै फोरबो बायदिफोर खुंनायफोरखौबो नुनो मोनो। जोङो माइ आबाद होनोब्ला बेखौ गायनो थाखाय बा बे आबादखौ मावनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौजों हाल एवनानै गायनायखौ नुनो मोनो। ओ मोसौजों हालेवनानै बेबायदिनो गायो जेरै गिबियाव खारायनानै लायो बेनि उनाव सामार होयो आरो सामार होखांनायनि उनाव जोङो बर होनायखौ नुनो मोनो बर होखांनायनि उनाव खायफाया मै होयो जुदि हाया समान नङाब्ला। हाया जुदि समान होनब्ला खायफाया मै होया ओ समानब्ला मै होआ बेबायदिनो गायनानै होनाय जायो मै होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो मै होआब्ला बे हाया दख्ला दख्लि थायोब्ला बे हायाव दैनि बिबाङा माने गासिबो जायगायाव माने समानै मोननाय नङा अब्ला माइ आ आबादा मोजां जानाय नङा होननानै मै होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो माने माइ आबाद होनायाव बेफोरबायदि हालेवनायखौ नुनो मोनो जोङो गिबियाव माइ आबाद मावनो थाखाय खै खोथिया खोथियाखौ फोग्रोनानै लानाय जायो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जेरैबायदि ओ खारायो सामार होयो बर होयो बेबायदिनो खालामग्रोना लानायनि उनाव बे हाखौ समान खालामनो थाखाय जोबथियाव मै होयो। मै होखांनायनि उनाव खोथियाखौ फोनाय जायो। खोथियाखौ फोनो थाखाय मोननै रोखोमै फैयो ओ खायफाया खोथियाखौ दै सोनानै फैयो खायफाया दैखौ फोराननानै फैयो बे बिनिनो जाहोनानो जाहैबाय जुदि बोथोरा गाज्रि अखा हाबाय थानाय बोथोर जि समाव खोथिया फोयो अब्ला बे खोथियाखौ जाहाथे दैया बुस्थाब अखाया बुस्थाबनानै गाज्रि खालामा अखा गोलैयोब्लाबो दै सायावनो गोलैनानै बे खोथिया फोनायाव नांहैया बेखौ नोजोर बोनानै बेबायदि आदबखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो बोथोरा मोजांब्ला जोङो दैखौ फोराननानै मोजाङै फोनाय जायो बेफोरबायदि मोननै रोखोमै खोथिया होनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिनि उनाव जों गायो जोङो गायनायाव जोङो हाल जांख्रा होननायबो मोनसे सोदोब बाहायो हाल जांख्रा होनोब्ला जोङो जि माइ आबाद मावो माइ आबाद मावनाय समाव जि जोबथा माइ गायो बेखौ जोङो हाल जांख्रा होननानैबो बुङो आरो बिनि उनाव जोङो जेब्ला माइ आबादा मोनो मोनो अब्ला जोङो बेखौ बयबो न'खरनि सुबुंफोरा न'खरनि सुबुं बिमा बिफा बोराय बुरै गाससिबो जयै फाहैनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों आरो आथिखालावबो नुबोदों बेबायदिनो नोंथांङा माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै माइबाफोर बुंनो नामा
औ औ नोंथांङा जे बाथ्रा बुंगोन बेफोर गासैबो सैथो माइ आबाद बुङोब्ला जोंङो बुंनो हायोदि जोंनि बर' हारिनि एबा बर' सुबुंफोरनि गाहाय आबादानो जादों माइ आबाद जायनि सायाव याव बर' सुबुंफमाने बर' सुबुंफोरा सोनारनानै थायो आरो सोनारनानै थांनानै दं गाहाय आबादा बेनो थ' जों बर' सुबुंफोरा गासैबो न'खर न'खर जोङो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो नु मोनो बोथोराव मावनाय जायो ओरै दायो दैज्लांथ' दायो दैज्लां बोथोरनि आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौ जोंङो दा मावगासिनो थानायखौ नुनो मोनो दा माइ आबादखौ जोंङो एप्रिल मे मास निफ्राय जागायनाय जायो मे मास एवनायखौ जोङो नुनो मोनो बयनिबो न'खर न'खर मोसौ जायना टेक्रथर दं बिसोरो ट्रेक्टरजों हालेवो आरो जायफोरा ट्रेक्टर गैया बिसोरो मोसौ मोसाजों एबा मैसोजोंबो हालेवनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय दायोथ' बेबायदि दानि बायदि ट्रेक्टर बायदिसिना गैयामोन बेबायदिनो गोदोहाय गयैनि थाखाय मोसौजोंनो गासैखौबो हालेवनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो मोसौजोंनो खारायो मोसौजोंनो हालेवो मोसौजोंनो फोमोननायखौ जोंङो गोदो गोदाय नुबोदोंमोन आरो बा गोदो गोदाय माने गोबां बेफोरबायदियाव गोबां एसे समा बांसिन लानायखौ जोंङो नुबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालाव दा समजों गोरोब फानो थाखाय समजों लोगोसे बे मोसौ एबा मैसौ बेफोरखौ जोङो दासिमबो बाहायो थेवबो दा आथिखालाव समनि आंखालाव जोंङो गासैबो समजों ओंखारनांगौनि जाहोनाव ट्रेक्टर बायदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जाय माने गोबां खम बिबांनि समावनो जोङो खामानिफोरखौ मावखांनो हायो आरो खोथिया फोनाय समाव जो़ङो जों एवग्रोयो। खोथिया थलिखौ आरो खोथियाखौ जों फोग्रोनना लायो बेनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो खारायो आरो बे ट्रेक्टरजोंनो फोमोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला हायाना मोनथारो हाया मोनथार अब्लासो जोंङो माइखौ गायो नालाय थ' जोङो ट्रेक्टरजोंनो बे दुब्लिखौ फोमोननानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो माने खोथियाखौ खोथिया जेब्ला मास मोनसे एबा मास मोननैनि गेजेराव जोंङो खोथियाखौ फुनो हानाय जायो। आरो बेखौ फुनानै जोङो मुथा मुथा खानानै लाग्रोयो जे माने गायनो थाखाय एबा औ रोगानायाव माने असुबिदा जाया। सुबिदा जायो जों फुनाय समाव बे खौ मुथा मुथा खानानै लायो जों जायखौ आखा होननानै बुंनाय जायो। आखा मोनसे आखा मोननै। बेबायदि हिसाबै जोङो फुनानै खानानै दोननाय जायो। जाहाथे बे मोनसे जायगासिम बै मोनसे दुब्लिसिम लांनायाव माने गोब्राब जाया खस्थ' जाया थ' बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो माने खालामनाय जायो माइ आबादखौ बिनि उनाव जोथोन लायो। माइखौ थोजासे जोथोन लायो फैदेरो हासिगोन। जोबथा होनखा जों नों बुंनायदि बे नांगोल जांख्रा बा हाल जांख्राखौ जों जानाय जायो बेयाव ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना जानाय लोंनाय गासै सैखौबो लांजोबनाङो दुब्लियावनो जाहैनाय जायो जा न'आव जानाय लोंनाय मोनो फिथाय लांनानै दुब्लियावनो जाहैनाय जायो आरो रंजाबा गासैबो। जमा जमानो माने माइ गायनाया थबाय माने जायनो हासिगोन होननानै जोङो। रंजानानै जोङो बे खोदाथिनजोंनो जोङो जानाय लोंनायखौ जानाय जायो आरो जानाय जायो आरो आरो जेब्ला जोङो माइखौ गायखाङो अब्ला जों जोङो गोदो गोदायनिफ्राय हाब्रु गेलेनायखौ नुबोयो जों मोनसे रंजानायजों जोङो हाब्रु फुनलाय लायो गावजों गाव गेलेलायो जों बेखौ नुबोयो आरो दाबो माने हाल जांख्रा खालि जोङो हाब्रु गेलेनायखौ नुनो मोनो जेखालि माने आबादा जोफबाय माइ गायनाया जोब्बाय बेदिना जोङो जानाय लोंनायनि आरो। आगोल हाब्रु गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जों जोङो जुन जुलाइ मासाव जोंनि माइ गायनाया जोबो होननायखौनो जों बुंनो हायो आथिखालाव माने आमथिसुवानि सिगांनो जोङो माइखौ गायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। माने। ओंखारफानानै ओरैबायदि माने हमबाय थ जोङो जोंनि माइ आबादखौ गोदो सोरबा सोरबा आमथिसुवानि सिगां गायामोन गोदो गोदायनि दिनाव दायो। दानिया आमथिसुवाखौबो नेला जाहैदों। दानिया आमथिसुवानि सिगांनो माइखौ गायखाङो आरो बेनि थाखायनो माने समफोराबो। दा समनि आंखालाव जों बेफोरबायदि थाब थाब। मावनानै आबादफोरखौ थाब फोजोबनांगौ। जायो आरो दा माइखौ। जुन जुलायाव गायखांनानै जोङो नभेम्बर। दिडिसेम्बर बे दानैयाव बे दान मोननै बा अक्टबर। अक्टबर नभेम्बर दिसिमबर हानाय जायो आरो। हाखांनानै मारा। माइ गायनायाव जोबखालि खालि जेरैबायदि। हाल जांख्रा जायो जोंङो माइ हाखांनायाव जोबखालिबो जोंङो नाराकाथा होननाय मोनसे। जायो आरो बेयावनो थाङो बेयावबो जानाय लोंनायखौ दुब्लियावनो लांनानै जों जाहैयो। खौ जोङो। औ नुनो मोनो ओं। दे होमब्ला नोंथां जोंना।
होनब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ दोनथसै औ।
औ औ।